खोनादों ना नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां नोंथां
औ औ
अ आं दा नोंथांजों सावरायगोन माने जोंनि बर'फोरनि माने फोरबो जोंनि बर'फोरनि फोरबो माने बैसागुनि
औ औ फोरमायनो हागोन दे
होमबा दे आं फोरमायलांनोसै नामा नोंथां
औ
बर' माने बैसागुआ जादों बर'फोरनि देरसिन फोरबो। आबादजों सोमोन्दो गोनां बे गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा फालिबोनायखौ जों मोनो आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दं।
औ औ
बैसागुखौ बर'फोरा जोबोद गाजा गोमजायै फालियो। माने बैसागुआ बैसागुआव मानो मानो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जागायो आरो बेखौ जो ङो मोसौ बैसागु होननानै बुङो बे मोसो बैसागु खालि बर'फोरा मोसौखौ मानो ओ सिगाङावनो जोङो लाव फान्थाव बिबार दावा बेफोरखौ मानो माला सुग्रनानै मोसौनो मानो सिगाङावनो माबा खालामनानै दोनखायो। जमा खालामनानै दोनखायो बेनि उनाव मा होनो मोसौखौ जों दैमा एबा दै साफोराव थुखैनो लाङो।
औ
लाव फान्थाव बै हाखानानै लानाय लाव फान्थाव आरो जोङो हांगार बेखौ जोङो माहोनो हासुंजों मोसौनाव दागो होयो आरो ओमफ्राय बेखौ लांनानै मोसौनो माने खुुबै खुै मोसौखौ दिंगि ल'थि होननाय मोनसे बिफांनि दालायजों बुज्राव बुज्राव दैसायाव लावखारफोर खुगा मेथाइ खनै खनै मानो थुखैनो लाङो आरो दैसायाव थुखैखांनायनि उनाव बै सुखानानै लानाय मालाखौ मोसौनो गानहोयो गानहोखां ओइदिनखालि मानो मोसौखौ उम दुरुंजों खानाय जाया आरो उदाङै हगारनानै होयो जाहाथे मोसौफोरा मानो उदाङै गांसो जानो हायो आरो ओ बै जे हासुंजों थाव गोथां आरो हालदै हांगार जे दागो होदोंमोन ना बेयाव मोनसे फोथा दं आरो मोसौफोरा उदाङै गांसो जानाय समाव मा होनो जाहाथे हाग्रानि जिब जुनारफोरा बेखौ मानो बारसिना एबा जाया बेनि थाखाय थाखाय बै दागोखौ होनाय होनाय जायो होननानै बर'फोरा फोथायनाय दं आरो बेनि उनाव दङ' बेनि चैत्र दाना जोबनानै थांखांनायनि उनाव अखानायै दङ मा होनो बैसाग दान बैसाग दानखालि मा जायो बैसाग बैसाग दाननि सेथि सानखालि बे खौ मा होननानै बुङो बर'फोरनि मानसि बैसागो होननानै बुङो।
अ औ
बैसागुखौ बर'फोरा स्नि सानहालागै फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ सानसेयाव मानसिनि अमानि बोरमानि सैमानि बे बेफोर बायदि फालिनायखौ नुदों आरो दाउनि बिदि फालियो ओमफ्राय बैसागनि सेथि सानखौ मा होननानै बुङो जोङो मानसि बैसागो होननानै बुङो। ओ बे दिनखालि बर'फोरा मा होनो फुङावनो दुगैस्रां लोब स्रां बयबो गानै जोमै साफा जायो आरो ओमफ्राय गावबा गावनि बाथौ धोरोम फुजिग्रा ओ मानसि फोरा मा होनो बा बाथौ धोरोम गावबा गावनि बाथौआव माने आनान गसायनाययाव आरज गाबो आरो आहुथि सावग्रा ब्रह्म धोरोमनिया आरो आहुथि सावग्रा बर'फ्रा माने बेयाव बयबो रायजोयैनो जयै आवथि सावो जोंनि गोदान बोसोराव नैबे फैगोन बोसोराव रावबो बेराम आजार निदान खैफोद जाया या बेनि थाखाय जोङो माने रायजोयैनो आर'ज गाबनाय जायो बेयाव जोङो मानो गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा मान होयो खुलुमो ओमफ्राय गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो अननाय होयो आरो। बे जोबखांनायनि उनाव ओ बयबो न'आव गावबा गाव गिदिरफोरनो खुलुमनाय जासियो आरो गावबा गाव गाननाय जोमनायबो होलाय लायनाय नुनो मोनो आरो आथिखाल आथिखालाव ओ बिमा बिफाफोरनो ओमफ्राय बे समाव मा होनो बयबो ओइदिनखालि बारा रंजानाय बाजानाय जाया आरो सेथि सानखालि सानसे बोराय बोरायफोराल' ओरैनो जों जौ बर'नि लोंग्रा जौखौ बेयाव बय बोराइ बोराइफोरा लोंगोरो आरो। बैसागुआव जों बयबो बोराय बेन थ' उन्दै गेदेर गासिबो माने जोंनि गोसोआनो रंजानाय सोमजिखाङो आरो बयबो रंजा बाजायै गाजा गोमजायै हगार हरो उम बैसाग माने बै सानखालि बर'फ फोरा बयबो आ बर' हिन्जावफोरा दख'ना आर'नाइ फास्रा बेफोर लानानै मा होनो दख'नाखौ जोङो गोमो गाबनि ओमफ्राय ब्लाउस गस्लाखौ जोङो गोजा गाबनि आरो दख' आर'नाइ खानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आरो बर' हौवाफोराबो गामसा आर' नाय खर'आव फालि खावखानानै माने गाजा गोमजायै मोसायो आरो सेंग्रा सिख्लाफोराबो गावबा गाव मेगन खेबनाय सिख्ला एबा सेंग्राखौ लानानै मेथाइ रोजाबो ओमफ्राय सोमोन्दोआव बिबोनां बिबाजै बेफोरबायदि जालायलायनायफोराबो जंखायलायनानै गाजा गोमजा जायो मानो खाम जथा सिफुं जाबख्रिं गंगो गोना थरखा लानानै ज' ज'यै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव जों बैसागोखौ मा होनो जौसांआव मानो गामि यैनो आरो गामि जय खुंनायबो नुनो मोनो बेयाव बायदिसिना गेलेनाय जेरै काबादि गेलेनाय उन्दै उन्दैफोरनो सियार खेला बेफोरबायदि गेलेनायबो होयो आरो आरो बैसागो खालि मा होनो बर'फोरा मानो गोखा गोखै बेखौथ' मिथिखायोना नोंथाङा जायो जेरै मोन जौसे एक्स जौसे जौसे था मैगं बायदि बायदि हाग्रानिफ्राय जोङो खाथि खालानिफ्र ओमफ्राय खांनानै बेखौ जानाय नुनो मोनो आरो बेदरजोंबो नङाबा फस्ला बेफोरजों जायो आरो नोंथांखौ माबा फोरमायनो सान सानदों नामा आंनि फोरमायनाया एसेनो नोंथां
औ आं फोरमायनो सानदों जोंनिनो बे बैसागुनि बागै जोंनियाहाय गोदोनि ओमफ्रायनो फालिबोनायनिफ्राय दाबो फालिगासिनो दं बैसागु फोरबोहाय बेयो जोंनि आबादजों सोमोनदो गोनां मोनसे फोरबो बेवहाय जोङो बर'फोरा बैसागुनि खावसे बिखानि आमाद थुखल बिदि होननानैबो जोङो फोथायो आरोना माने जोंनि बैसागु होनबाथाय जोंनि बर'फोरनि गोसोआव आलादा रंजाखांनाय फैयो आरो ना बे बैसागुआवहाय जोङो मोननै बाहागोयै खुंनो हायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसिफोर बैसागु बिसोर मोनैखौ फालिनाय जायो आरो मोसौ बैसागु खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै जेनेबा मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दै हरुननानै दैमा एबा दैमा दैसा बिलोफोराव हाख खरफोराव थुखोहैनानै लांनाय जायो आरो बे होलांनाय समाव जोङो ओइदिनखालि मोसौफोरखौहाय लावथि बुनाय जाया आरो बेखौहाय जोङो दिगलिथि जेरै बिफांनि बिलाइ बेमफ्राय बिबार गोनां खाथ्रि बिफांनि दारा ओ बिफां ओमफाय रायदों बेफोरजोंहाय बुनाय जायो आरो थुखैनो लांनानै मोसौफोरखौहाय थुखैखां थांनायनि उनाव जोङो मोसौ लाव फान्थाव ओरै बिदि थुखै खुबैनानै मेथा थाइ खन्नायबो जोंनियाव गोदोनियाव दंमोन नाथाय दा बेफोरखौहाय नुनो थांलिया आरो थोखांनायनि उनाव जोङो मोसौफोरखौनि गङाव थाव गुबै ओमफ्राय थाव गोथां फुननानै होनाय जायो आरो आरो हा ओंखामदो जेनेबा ओंख्रिदो बेफोरनि हांगार बख'नानैहाय जोङो मोसौनि मोदोमाव थाव गुबैजों लगारनानै मोसौनि उनाव फाख्रा सिख्रा दाखो होनाय जायो आरो बिदि खालामब्ला हाबथासे मोसौफ्रा हाग्रा बारियाव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफोरा जेबो खहा खालामनो हाया नानै जोङो फोथायोमोन आरो मोसौखौ थुखै खालि मोसौखौ जोङो उदाङै हगार हरनाय जायो आरोना संक्रान्ति सानखालि जोङो मोनाबिलियाव मोसौखौहाय ओ मोसौनि गलिफोरावहाय जोंङो जेवारि बाथि सावनानै मोसौफोरखौ बरायनाय जायो आरो बेदिनखालि जोंङो मोसौफोरखौ जेनेबा फागा एबा दुरुं गोदानजों खानाय जायो आरो
औ
जों लोबबा थानाय जेन ओदिनखालिनो जोंङो जेनै मोनाबिलि समफ्राव जोंङो खुंखा एबा गोखा गोखै जानायखौ जोंङो फालियो आरो बेनिफ्राय खायफाव बे जाय संक्रान्ति मोसौ थुरै खालिनो जायो नाथाय खायफाबा स्नि साननि सानाव जालांनायनि उनाव जायो आरो मोसौ थुखै खालि जोंङो मै मैहुरनि थाखाय हाग्रायाव ओंखारलांङो जेरै मैहुराव थांनाय जेरै दाउ अमा नेवला एन्जर बायदिफोराव बेदरफोरखौ हाग्रानि मुलि गुन गोनां मैगंफोर बुथुमनानै खुंखा एबा गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो बेफोरनि गेजेराव जेरै मैगंफोर जेरै हाग्रायावनो मोननाय जेरै मानिमुनि जेरै गोखा गोखायाव जाहैबाय जेरै गोखा माहोनो मोनलाय इयो नारजि गोखाया जाहैबाय मैथा बिदिनो थालिर फस्ला रायदों थाराय बे बेफोरखौहाय जोंङो बायदि बायदि मैगंफोरखौ खानानैहाय जोंङो बेदर जेरै दाउ नंङाबा अमा बेफोरजों जोङो ओदिखालि जानाय जायो आरोना खोनादोंना नोंथां औ बिदिनो जोंनि बे मोसौ बैसागुआ जोबनानै थांङो ओमफफ्राय सिटि बिनि उनाव जोंङो मानसि बैसागु जायो आरोना बे मानसि बै बैसागुआवहाय जोंङो गिबियाव बैसागनि सेथि सानखालि जोंङो फालिनाय जायो आरो बेदिनखालि जोंङो बर'फोरा दुगैस्रां लोबस्राङै जोंङो आफा बोराइ बाथौनाव आलारि बाथि सावनानै खुलुमनाय जायो आरो बिनि उनाव खुलुमखांनानै उनाव जोंङो न'आवनो ज' गेदेर उन्दै मान होलायो जेरै खुलुम जेरै दानि उनाव नुनो थाङो जेरै गाननाय - जोमनाय होलायनाय गिदिरफ्रा उन्दै बेफोर मान होलायलाय बिदिखौनो आरो
जोंनो बर'फ्राव मा अ बैसागुनि गिबि सानखौ मानसिनि आरो नैथि सानखौ सैमानि आरो थामथि सान अम आरो ब्रैथि सानखौ दा अमानि होननानै जोंङो हाथा खनफा म सोहालागै बैसागुआव फालिमोन आरो गोदोनि दिनाव ना नाथाय आथिखालाव दा बेफोरखौहाय फालिनायखौ खम नुनो थांदों आरो ना खोनाया नोंथां औ होनबा अब्ला जोंङो मोस बैसागुखौ फालियो आरो मानसिनि गिबिस गिबि सानाव जोंङो बैसागुखौ रंजानो न'खर न'खर हाबनानै आगान खोख्लैयो आरोना गोदोनि गामिफ्राव आगान खोख्लैखालि उनाव गुबुन गुबुन गामिफ्राव बैसागु रंजानाय एबा मागिनो थांङोमोन नाथाय आथिखालाव दा बेफोरो जोबनानै थांबाय दा मागिबाबो गामि गामि ल' मागियो आरोना गावबा गावनियाव गुबुन गामियाव थांनायखौ खम जानाय नुनो मोनबाय आरोना बेावहाय जोंङो जेरै न'खर न'खर हाबनानै जौ औ बेदर जायै लोंङै मोसानानै बैसागोफोरखौ फालियो आरो बे बैसागु फोरबोआव गामि गामि गिदिंनो थाखाय ओ जोंङो सिगांनि समावहाय जेरै खाम सिफुं जथा ओमफ्राय थर खा जाबख्रिं बेबायदि दामनानै सिगांङाव मोसायोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' दा बेफोर दामजुखौ बाहायनाया खम जानाय नुनो थांबाय दा बाहायलाखौनो बुंजाबाय आरो ना दा गोनोखोनि मुगायाव जेरै दामग्रा दामजु जेरै बेफोरनि बे बाहायो आरोना बे बैसागु रंजानायाव जोंङो गुदियावनो दंमोन जौ एबा जुमाय आरो जेरै जों बर'फ्रा बांसिननै बाहायनायनो थांङो खोनादोंना
खोनादों नोंथां
औ औ बिदिनो खालिनो जोङो बर'फ्रा जेरै दख'ना गोदान गस्ला जोमग्रा गोदान गानो आरो हौवाफ्राबो गामसा गोदान जेरै हिनजावफोराहाय दख'ना गोमो जोमग्रा फास्राफोर गोजा आरो ब्लाउस गोजा आरो खानायफ्राव माखासे बिबार जेरै खाथ्रि बिलाइ ब बायदिसिना बिबार खाम बिबारफोरखौहाय खानायाव खानायनि फिथरावहाय थुनानैहाय जोङो रंजायो आरो आखाइफ्राव माखासे आसान फोथा थुनानै समायना रमायना देलायनानै जोङो बर' हिनजावफ्रा बैसागु मागिनो ओंखारो आरोना दानि दिनावबो जोङो नुनो थाङो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै बोराय बुरिया आलदा सेंग्रा सिख्ला आलादा ओमफ्राय गथ' गथायफ्रा आलदा बिदि जोङो ज' ज' जानानै गामि गामि बैसागु रंजानानै नागिरो आरो ना खोनादों ना औ बे फोराव जोंनियाव गोदोनि दिनावहाय गोबां बर' खुगा मेथाइफोर हाबनानै दं दंमोन आरोना जेरै आ आलादा आलादा खननाय नाथाय दा बेफोरो खुगा मेथाइफोरा दा जोबनानै थांबाय आरो नुनो थांलिया आरो ओमफ्राय खोनादोंन
औ खोनादोंथ'
आथिखालावबो दा जोङो बैसाग फोरबोखौ फालिगासिनो दं आरो आरो फालिबाय थागोन जोंनि बर' हारिमुफोरावहाय जेरै दा फालिगासिनो दं जेरै दा जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय बायदिफोरा दाबुन नुजाबाय थायो आरो आथिखालावबोहाय दाबाय थागोन आरो जोंनि बे बर' हारिमुनि बैसागो फोरबो फालिनाय मैयाहाय
औ
औ औ एसे एसेनोसै नोंथांजों सावरायनायाहाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां